हेल' औ खोनाबायना नोंथां
औ औ खोनाबाय
औ आं नोंथां आ नोंथांजों हाबाफोरनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो जोंनि बे हाबा गोथार जुलिखौ जों बर'फ्रा बोरैहाय बुङो आथिखाल बा गोदो बिनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम मोनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां हागोन
औ जोङो हाबा बा जुलि होननानै बुङोब्ला जोङो साफ्रोमबो बर' हारिनि सुबुंफोरानो जों मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां जोंनि बे जुलिया हाबाया जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि हाबाखौ जोङो मोनब्रै बाहागोआव जोङो राननायखौ नुयो जेरै जोङो गोलाव सम हाबा बिदिनो जोङो माने लांखारनाय हाबा बिदिनो मा होनना बुंगोन बोनानै लानाय फैनाय हाबा बिदिनो आरो गोरजिया हाबा नङा होमबा बेफोर रखम हाबाया जोंहा बर'आव आसार खान्थियाव जोङो दासिमबो दोङो
ुम
आरो गोलाव हाबा होननानै बुङोब्ला आं बेखौ फोरमायनो सानदों नोंथां गोलाव हाबाया जोंहा बबे सोरनिबानाव सासे गामियाव बा बबेबा मोनसे न'खराव हाबा होनो गोनां हिनजाव थायोब्ला बा सिख्ला थायोब्ला आरो बबेबा न'खराव हाबा होनो गोनां जुदि सेंग्रा थायोब्ला बै सिख्लानिथो न'खराव थांनानै बिदिनो खबर लाहैनाय बा सोंहैनाय बेफोर हुदाया जोंनि बर'नि समाजाव दासिमबो दोङो आरो मानोना सानैजों जेरै जुर जोलुन होनो थाखाय रादाय खानो थाखाय बै न'खराव थांनानै सोंहैनाया बियो बर'नि आखल माने हुदायाव दासिमबो दङ आरो नोंथां थिग बिदिनो जोङो जोङो थारिख खामा लाखैनो जोङो बै न'खराव हौवा हिनजावनि न'खराव जोङो मान लानानै फैनाय जायो आरो आसार बा बिदिनो जों आसथाम सोनानै होना गारबोयो जुदि बै आसथ खौ जुदि बियो से सप्ता बा नै सप्तानि उनाव जुदि बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जुदि हौवाफोरनि हौवासानि न'खराव रिटार्न होयोबा गथाय फैना होयोब्ला बिथांमोना हाबाखौ माने जुलि जानो बा जोंनो रादायाव गोसो गैया होननानै जोङो फोथायनो हायो आरो थिग बिदिनो जुदि नै सप्तानि उनाव जुदि बिथांमोना आसथामखौ गथायाखैब्ला अबबा बिथांमोना हाबानि थाखाय बा जुलिनि थाखाय राजि जाबाय होननानै जोङो बर'फ्रा फोथायनानै लायो आरो थिग बिदिनो जोङो बिदि जर जोलुर जाखांनायनि सिगांनो जोङो हिनजावसानि न'खरनिफ्रायबो हौवासानि न'खराव फैनानै बिदि सावरायफैनाय जायो आरो आरो आरो लोगोसे जोङो जोबथायाव जोङो हौवासानि न'खरनिफ्राय जोङो हिनजावसानि न'खर नख'रनियाव थांनानै जोङो जुर जोल'नि थाखाय जोङो अक्ट' डेटखौ जोङो लानाय जायो आरो माने हिन्जावसानि न'खराव जोङो हाबाखौ जोङो थि खालामनाय जायो आरो बेयो जोंनि बर'नि आसार खान्थियाव दासिमबो दोङो आरो जोङो बर'फोरा बिदिनो जोङो गाजा गोमजायै थारिखनि लानायनि उनाव जोङो गाजा गोमजायै जोङो हाबाखौ जोङो हिन्जावनि न'खरावनो जोङो जर जलनखौ होनाय जायो मानोना बिमा बिफाया गावावनि फिसाजो ओनसुलि फिसाजोखौ जोङो हौवा गोदानाव गथायनानै होनाया जोङहा हिनजावनि न'खराव बांसिन जायो आरो जोंहा बे गोलाव हाबायाव हिनजावनि न'खरावनो जाखायो गोलाव हाबा जायफोरा हाबा जादों बियो गोलाव न'खर हाबा जानाया हिनजावसानि न'खरावनो बियो जाखायो आरो नोंथां अब्ला आं मिथिनो लुबैदों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेरै जोंनि खसार जानाय हाबा जानायाव जोङो हाबाखौ बोरैहाय खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदों आंनो
अ जागोन नोंथां दा हाबा हाबानि सोमोन्दै नोंथाङाथ' गोबां मोजाङैनो फोरमायलांबाय नोंसोरनि ओनसोलसिम सिनिखौ दा जिहेथु हाबायाथ' जोंनि सुबुं गासैबो मनिनो जिउनि मोनसे बाहागो जेरै मानसिया जोन जायो बेनि उनाव हाबा जायो संसार जायो बेनि उनाव थैयो बे मोनसे जिउनिनो माने सोर बि खबा जोंनि गिदिं खन जिउनि फारिगिदिं खन बायदिखा दा बे हिसाबै हाबानि सायाव सावरायनायलाय आङो जोंनि ओनसोलाव जानाय माखासे हाबानि नेमखान्थि बा हाबाखौ मा मा राहाय लानाय जायो बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनोसै जिहेथु नंगौ हाबाय थ' जोंनिया गुबुन गुबुन नेमखान्थिजों लानाय बा गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदि आबाद दं नोंथाङा दहाय मोनब्रैसोखौ बुंनानै होलांखांबाय गोलाव हाबानि खोथा दोनखारनायनि खोथा बा गोरजिया लाखिनायनि खोथा बेफोरखौ बुंलांखाबाय बेनिनो आथिखालावहाय जोंनियाव जिहेथु बे गोरजिया लाखिनाय बेखौ बारा नुनो मोनबांनाय जालिया गोबां खम आरो नैबे दोनखारलांनाय। ओ दोनखारलांनायफोराबो बेबायदि जोंनियावहाय बारा नुनो थांबाङा ओमफ्राय फारसेथिंनि बे गोलाव हाबा लानाय खान्थि बेखौ दङबो होनजागोन फारसेथिं आरो फारसेथिं जिहेथु माने सानै सेंग्रा सिख्लाया ओ मोजां मोनलायनानैबो जिहेतु बेखौ गोलाव हाबानि नेमखान्थिजोंनो खायफा खायफाखौ लानाय नुनो मोनो। मानो होननानै बुंबा बिसोरो मोजां मोनलायदोंब्लाबो उनावहाय जिहेथु रायलायनायनि गेजेरजों नायफिनलायनानै हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय हिनजाव गोदाननि न'खरावहाय माखासे गारजेन हान्जा बिसोरो थांनानै सावरायलायहैनानै बेबायदि हाबानि खाालार थि खालामहैलायनाय जोंनियावहाय बेबायदिखौ खबरा थांनाय बेफोरबायदि होननानै बुङो ह रायज्लायहैनानै बेफोरबायदि कबरा थांनानै माब्ला हाबाखौ लानाय जागोन बेफोरबायदिनि ओ थारिक बा खालारखौहाय थि खालामलनायनानै फैनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिया जोंनावहाय दङ। बेजों लोगोसेनो ओ ओनसोल लायै ओनसोल हाबा होनाय खान्थि बेफोरो जोंना धोरोमनि बिथिंखौ नायनानै गुबुन गुबुन जायो दा थिग बेबादिनो ओ खायफा खायफा माने नैबे ओ जोंहा हाथासुनि खुरनाय बर'नि दोरोङारि माने हाबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोरबायदिया खायफा खायफा जोंनि ओनसोलथिंजाय ओ लानायखौ नुनो मोनदों जिहेथु बेयाव हाथसुनि खुरनाय समावहाय ओ हिन्जाव गोदाना अनला ओंख्रि संनायनि बाथ्रा आरो हथायावहाय लानानै जिहेथु ओ ओंखाम ओंख्रिखौ खुरनायनि माखासे बाथ्रा बेफोरो दंथारो जिहेथु हाथा नङाबानो हाथासुनि हाबायाव जाया
औ
फारसेथिं ओ जोंनिथिंजाय नोजोर होयोब्ला माने ओ माने बेबायदि हाबानि समावहाय नैबे हौवा गोदान ओ जिहेथु हौवा गोदाननि न'खरा हिनजाव गोदाननियाव थांनानै रायज्लायनानै लाबोनाय हाबायावहाय माखासे बिबान बाननानै लांलायनाय आरो लाबोलायनाय बेफोरबायदि ने नेमखान्थिबो दङ आरो हिनजाव गोदानखौ लानानै फैयोब्ला जेब्लानाखि हाबानि थाखाय लानानै फैगोन अब्लाना दरखं मोखावबा लांगोना मोखाङाव हिनजाव गोदानखौ गाम्बारि खामफ्लायाव गाखोहोनानै बिनि आथिंखौ सुनानै होनाय खानाइ खाननानै होनाय आरो लोगोसेनो ओ मोखांखौ दैजों बिलिरस्रनानै क्रिम फुननानै होनाय। ओ बेफोरबायदि नेमखान्थि दङ लोगोसे बेयावनो आरोबाव ओ दावदैबो नेवसिनानै गारहरलायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ ओ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि ओसोल लावबो बै जेरै हिनजावखौ जेनेबा हौवा हिनजावसानि न'खरनिफ्राय बिफा बिमा बिफाया गथायना होबोला हौवा गोदाननि न'वाव जेरै हिनजावनि सिख्ला हिनजाव माने हिन्जाव गोदानखौ सिख्ला गाहोनायनि सिगां जोङो बिखौ लामाया अबेखौ आइबि बिथांनि आइथिंखौ सुना होगोन जाय हौवासानि बिनानाव जानाय बा हिन्जावसानि हौवासानि न'खरनि रिलेटिभ जिखि जाया बिनानाव सोमोन्दो जानाय बिथांमोनानो बेखौ माबाना होनो हागोन आरो आथिं आखाइ बे सुना होनो हायो आरो बिदि हुदाया जोंनि ओनसोलावबो दोङो नोंथां नंगौ बिनिफ्राय नेक्स्ट बिदिना खालि जोङो हौवासानि न'खराव जोङो गाजा गोमजायै जोङो खुङो नङा होमबा जायखौ हौवाफोरा जायनि गावसोरनि न'खरनि सोमोन्दो जानाय आलासिफोरखौ लिंनानै जा ओंखाम बोथिसेल' जाहोनाया बे हौवासानि न'खरावबो जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानायफोरखौबो बेयावबो खायफा खायफा न'खर व न'खराव दिनै होनायखौ नुयो जेरै बर'नि अनला ना बेफोरखौ जोङो हाबाफोराव जोङो जाहोनायखौ जोङो नुयो आरो नों बिदिनो बर'आथ' आरो अमा जाखायो बर'नि हाबाया अमा नङाबानो आबुं जाया ओ लोगोसे जोङो बर'फ्रा अमाखौ जोङो हाबायाव होयो आरो जोंनि साफ्रोमबो मानसियानो जों अमा बेदरखौ जा मोजां मोनो आरो अमा जायैफोरनि थाखाय जों ना होनाय जायो बा बिदिनो बेदर बोरमा होनाय जायो माने जायनि नखरा जेसेबां माने गाव गाय रांनि खरसा होनो हायो बिथांमोना गावसोरनि मथे जाहोयो आरो बेयाव खुनुसिन गैया नैबेनो जाथारनांगोन बा नों आं बुंनायानो जानांगोन बियो जाया आरो हाबाया गाव हार सिंजों जानाय मानसे आसार खान्थि नंखाया नङा ओमबा रायजो समाजखौ लानानैसो हाबाया जाखायो माने हा बा होननाय जिरादानो बियो गाव हारसिं खामनाय लानाय माबायानो नंखाया नेमानो नंखाया बियो रायजो समाजजोंसो बियो दाजानाय न'खर भाय बागिजोंसो बे दाजानाय आरो अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो जों
उम जिहेथु ओ हाबाखौथ' माने ओ जिहेथु नेमखान्थि बेवहाय ओ थाखागोन मानो होनना बुङोबा सासे ओ हिनजाव आरो सासे हौवानि गेजे रावहाय जिहेतु बियो आरोबाव जिउनि मोनसे गोदान जागायनाय माने लामा नालाय बे हिसाबै माने ओ समाजाव समाजनि गेजेरावहाय बिसोर सानैखौ मोनसे दौलङाव खानानै होनाय मोनसे गोदान लामा आवगाय होनाय ओ बेनि थाखाय माने माखासे नेमखान्थि बियो जोंनि गेजेरावहाय ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो थाबायबो थागोन आरो बेयो माने गोनांथारबो होननानै आं सानो आरो नोंथां
नंगौ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथां ओ जोंनि सावरायनांगोखो बेखिनावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां जागोन
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ दे दे नोंथां दै।